हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां मा खालामदों?
ओ नै दं ओरैनो नोंथां
अ जाखांबायमोन नामा ओमफ्राय?
औ जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओ जानाया ओ नाजों माबासोमोनलै बिलाहि
थिगानो गोथावानो जोंनाबो जाखांबाय नोंथां जाखांनाया दिनै जोंना हाथाय दंमोन माने गामि खाथियावनो अमा बेदर लायदोंमोन बेखौनो आलुजों संनानै जाबाय दा नै लामायावसो ओंखारबोदों आंबो दा माने नोंथां खोथाया बिदिसो आं मोनसे खोथायाव सावरायलायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथांनावहाय दायो नोंथाङा फ्रिबा माने
औ सावरायजागोन नोंथां
सावराय जागोन ना हबा माने माने जों न'आवनो थानानै बा जों न'नि बारि बुरिफ्रावनो जों मा खालामनानै जों मारोरै मारै माने एसे एनै गावनि जिउ खुंनायाव जेनेबा रां आरजिनाय बेफोरखौहाय सावरायनो होननानै आरो मोनसे आइडिया नोंथाङाव खोन्थानो हागोन आंबो एसे एनै आंनि रोंगौथिखौ खोन्थागोन
औ
औ दा नोंथाङा फोरमायग्रो हागोन नामा? ओ
ओ बे जों न'आव थानानै जों न'निफ्राय माबायदि ओ एबा मारिनिफ्राय जों माबदि रां आरजिनो ओ हायो होननानै सानदों नोंथाङा ओ जोङो नायोब्ला जों बाहारिफोरावहाय ओ जोङो गय एबा बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि ओ साहापातफोर जों गायनानै दोनोब्ला जोंनि बारिफ्राव जों बेफोरनिफ्राय जों रां आरजि बिनो हायो जों ओ फार्स्टआवहाय जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि गय एबा जोङो सापातखौ जों बेफोरखौहाय जोङो फार्स्टआव जोथोन जोथोन लानानै जोङो देरोना ग गयथ' फै बिदिनो पास बोसोर सय बोसोर नांगौ नङा होमबा नोंथां देरनो थाखाय
औ
आरो जोङो बांसिन थाब जोङो गोखैयैहै फैसा खामायनो नों सानोब्ला जोङो बारिनिफ्राय जोङो ओ ओ जोङो साहापातखौ जों गायनो नांगोन साफाता जोङो बेबायदिनो जोङो थाबैनो जों साफानि ओ फ्राय फैसाखौ जों आरजिनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा सा आफादा ओ बेबायदिनो गय बायदि नङा होमबा जोंहा साफातआ मोनसे आलदा आरोना जोंङ सापातनि ओमफ्राय जोङो जेरै जोङो मास मास मोनसे सफ्रलांबाय जेरै सप्तासेयावनो जोङो खोनसे एबा खोननैखौ जों ओ मोनो आरोना मा बिलाइ खानानै जोङो रां आरजिनो हायो मानो होनोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि ओनसोल जोरसिं एबा जोंनि सुबुं माहारिफ जोबोद माने साफात बागान खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला ओ जोंनि आसामानो माने साफातनि थाखाय मुंदांखाखा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंनि माने आसामावनो हायस माने ओ खेथि खालामो बा ओ आबाद मावो बा साफाद बागाननि मानो होनोब्ला सापादा ओरैबायदि फेमास जानानै फैदों जोंनि आसामाव माने गुबुन कान्ट्रिफोरावबो बेनो आसामनिफ्रायसो साप्लाइ थाङो
उम
नङ होमबा नोंथां साया मोनसे साहा साहा बागानजों साहाजों मोनसे ओरैबायदि
मोजां बेलेगावहाय लांनानै एसे दाम गोसायाव फानहैयो जोंनो बेबायदिनो जोंनि लोंनायाथ' बे अरिजिनेल नङा होनजायो मानो होनोब्ला गुन्द्रा गुन्द्रिखौसो जोंनि बे आसामाव बांसिन बाहायनाय जायो जोंबो बिदिनो मोजां मोजां ओ बुस्थुखौ जोङो बिदिनो बेलेग कान्ट्रिफोरावसो जों बाहाय हरनायखौ
औ उम
बेनिफ्राय माने ओ दामि जाहैयो आरो ना लांनानै आरो जोंनि बे बिहलि खाथियावनो जोबोद गिदिर माने ओ थि गारडेन दङ नामखौ बावलायलङोनलै नोंथां बेयाव माने जोबोद गिदिर गार्देन दङ माने टि गार्देन ओरैबायदि आसामाव बिनि गिदिरसिन होननानै जों मुंख'नो हायो
औ
ओ ओरैबायदि माने साफा गा माने ओरैबायदि माने मोजां जों नुनोबो नुयोबो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ जों बेफोरावहाय थांनानै जों बेबायदिनो फटकबो जों लाहैनो हायो गोबां माने समायना नुयो आरो जों साहापात बागानखौ गयनिफ्राय ओ बांसिन साबसिन होनोब्ला जोंङो साफाद बागानखौ होनजायो । ओ गयाबबो ओ गाज्रि नङा जोङो माने गायनानै दोनोब्लाना जों बोसोरावहाय जोंबो बिदिनो जों गय फिथाइखौ जों मोनबाय थानो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा बोसोरसेयावहाय जोंहा फैसा फैनायानो जोंहा मानि मानिफ्राय फैयो जोंहा बेनिफ्रायसो जों हेफाजाबखौ जों मोननो हायो जोंहा बारियावहाय माबा मोनसे थायोब्ला जोंहा बिदिनो बोसोरसेयावहाय जोंहा एक लाख दुइ लाख फैयोब्लाबो इनकामा बिनो जथेस्थ' आरो ना नोंथां। जोंहा एक लाख ओ दुइ लाख खामानिनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो, जों हाजिरा मावनानै जों बेफोरखौ जों खेनसेन गथायै जों खामायनो हाया। ओंखायनो जोंनि बारिफ्रावहाय जोङो ओ खालि दोननाङा आरो ना नोंथां जोंहा हा दं होननानै जोङो माने ओरैनो खालिदों खालिदोंनो नाङा। जोङो बेफोरनो मैगं मैगं थाइगंबो जों मावनो नांगौ । जोंनि जानो ओ आन्था । एबा जोंनि ओ फाननो थाखायबो नोंथांमोना गायोब्ला मोजां। माने गावासो माने मुलाम्फा मो-मोननो हागोन आरो फैसा रां आरजिनो हागोन । नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव?
औ । दा नोंथाङानो जोबोर मोजाङै आंनि सिगाव फोरमायहरबाय जों न'फ्रावनो बारिफ्रावनो जों बोरै खामायनो हागोन सापातफोर गायोब्ला औ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों आंबो' एसे बुंनो सान्दों । जेनेबा जों ब्ला जों बिदिनो फास सय सात बोसोरसेनि उनावनो जोङो बेनि जों थाखाखौ जों मोननो हायो। जेरावहाय जों नुनायखौ मोनो जे जों साफातजोंबा जों मासै मास जोङो खानानै फानोब्ला जों मासै मास जों फैसाखौबो मोनो । जों माने होनोमबा मोजां जायो आरो। बिनि फारसेखै जों नायोब्ला जों साहापातनि अनगायै जों गयबो गायनो हायो। बा नारिखल गायनो हायो जों बेजोंबो रां आरजिनो हायो नाथाय मोनसे खोथा दा आरो मा होनो जों गय बा खलफोर गायोब्ला जों बोसोराव खेबसेफोर खननैफोरल' जों माने खनसे नुथा फैसा मोननो हायो आरो जों बेवहाय मासै मास बिदि सिस्टेम थाला आरो जों । गयफोरनियावहाय मानो होनबा फिथाइआ खनसेल' खनसे गथा फैयो नालाय नाथाय बुंनो थाङोब्ला मोननैबो एखेसो जों गय गायोब्लाबो बा जों साहाफात बागान गायोब्लाबो जोंहा खस्थ' एफा जाया मानो होनबा जों जेब्ला गायगोन होनबाल' जों एसे देरजासिम जों आबदालखौ लानांगौ जेब्ला बिफाङा देरो जों होमबा एफा आबदारखौ लानांगौ जाया जों माने गयखौ नायोब्लाथ' जों आबदार बांसिन लानांगौ जाया। मानो होनबा जों बेवहाय जेबो गैया जों हाग्रा हुग्राफोरखौल' एसे एनै साफा खालामनो नांगौ जों गुदि फोरावहाय रोदा मोजां सुनो थाखाय आरो
औ।
सापातनाबो दङ दंनाया नाथाय जों सापाताव मोनसे समाव जों साफातखौहाय जों दानस्रांजोबनांगौ नङा होमबा? जों बे टाइमाव होमबा जोंहा सेल जाया आरो जेरै हमनानै ला जों साफातआ जेब्ला एसे गोजौ गोजौ लावगा लावगा जायोबा जों बेखौहाय खलम होयो । आरो जों मेडिसिन सारनानै होनांगौबो जायो। औ दा बे जों बेफोरखौ गायोब्लाबो जों होननोबो हाया मानो होनबा जों बेफोरखौ गायनो थाखायबो जों हानि कन्डिसनबो थानांगोन। जोंहा हाया एसे बोरि साइस जानांगोन जों बेफोरखौ गायो अब्ला आरो जों बिनि अनगायैबो जों गुबुनफोरजोंहाय जों खामानि मावनानै जों रां आरजिनो हायो जों न'निनो बारिफ्राव नोंथां जेनेबा हमनानै ला जों मैगं थाइगंबो गायनो हायो‌ जेरै जों लकेलावनो जों फाननो हानाय बायदि जेरै हमनानै ला जोङो। माबा लाव गायनो हायो, खुमब्रा गायनो हायो, जोगोनार सबाय बिमा बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि दङ नोंथां‌। जेरै बानलु सिब्रब आरो आं अ बावदों मोनसे खोन्था जेरै जों नारेंखौबो गायनो हायो ना ना नोंथां जों नारेंखौबो जों बागान खालामनानै माबानो हायो। मानो होनबा जोंना नारेंनाबो गोबां दिमान्द दङ। बे बुस्थुआ जोंना दिमान्दआ मालाबाबो जोबा नारेंनियाबो जों नारेंबो जों माने मावनो हायो आरो जुदि नोंथाङा बिदि आबाद मावनायाव बारा इन्टारेस्ट गैया होमबा नोंथाङा बिदिनो न'नि बारिफ्रावनो जायगा लानानै जों फुख्रिफोर दङब्ला जों बेवहाय जों ना ना फिनानै जों बेवहाय नाफोरखौ जों फाननानैबो जों मोननो हायो नोंथां नङाबा जोङो न' बिदिनो न' फिसाफोर जेनेबा लुनानै जों बेवहाय बयलार बा कयलार जों बिदिनो फार्मफोर खेवनो हायो। जोंहा नाथाय बेयाव एसे एक्सपिरियेन्स नांगौ आरो गोबां आबोद लानांगौ जायो जों बयलार बा कयलार फिसियोब्ला मानो होनबा जों जेब्ला जों गोरलै फिसा लाबोयो बिसिनि होमबा बेफोरो बेमार जानाय माने थैनाय चान्स गोबां जायो आरो बेयाव माने एसे रिक्सबो दङ नाथाय जोंहा मुलाम्फाबो दङ। गोबांनो आरो हमनानै ला दंबावो नोंथां जेरै जोंहा अमा ना जोंहाथ' अमाया जोंहा बयबो जायो जोंहा जोंनियावहाय ना लकेलाव जोंनाथ' अमाया जेरै जों फेभ्रेटसो होननानै बुंजायो ओंखायनो जोंना अमानि दिडिमान्डआबो माब्लाबाबो जोबा आरो नोंथां। होमबा जोङो अमाजों अमानि जों फार्मबो खेवनो हायो। आरो बुंनो थाङोबाथ' जोंहा अमायाव एफा आबदालबो नाङा। आरो आदारनिबो बारा समस्या फैया माने मानो होनबा जों अमा थ' बांसिन थास'फोरखौसो जों होनाय जाखायो। आरो एसे एनै न'नि ओंखाम खालायफोरखौ जों होखायो दा थास' अमानि आदार थास' जों थास'फ्राथ' बिदिनो न'नि बारिफोरावनो मोननाय जाखायो बां बांसिनानो बा जों न'नि मारियाव गैयाबाबो गामियावनो जों खाथि खालायाव जों दसे हाहैबानो जों सप्तासेनिखौ जों मोननो हायो आरो जों रुनानै जों बेखौनो जोङो होनो हायो अमानो बिदिनो आंनि मथेथ' नोंथां माने जों न'आवनो जों बारि जायगा थायोब्ला जों गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि जों खामानि मावनो हायो दा बे जाय मावगोन बिनि गोसोनि सायावसो अबेयाव बांसिन इन्टारेस्ट दङ मानो होनबा जों जायाव इन्टारेस्ट बांसिन होयो जों बेखौ साबसिन मावो नङा होमबा औ बिदिनो रायलायोबाथ' नोंथां जोंना खोथा जोबा दा नाथाय नै समाबो जानानै फैबाय नोंथां बेमोन आरो आंनि बिबुं एसे मा होनो
नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बेबायदिनो नोंथाङा आंनो दसे सम मोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे होमबा ना
औ दे